खोनादोंना नोंथां औ आं नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजोंहाय माखासे जोंनि माखासे बे मिथिंगायारि खैफोदफोरा माबोरै जायो बेखौ माबोरै होबथाबनो हायो बेनि सोमोन्दै साव रायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन नोंथां
औ दे सावरायनो हागोन नोंथां
दा जोङो आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिखायो नङा होमबानो नोंथां दा आबहावाया आबहावा होननानै बुङोब्ला मा जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै बार, दै, हा, बिफां लाइफां, जिब जुनार बेफोर खौनो होननानै मिथिया होनबा
औ
जोङो बेफोर गासैबो मा जोंनि आबहावायाव गोगलैयो दा आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोना जेनेबा जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ सिगांग्रो मा खालामनांगोन जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन बिफां लाइफांखौ जोङो जेब्लायबो जो थोन खालामनानै गायनो नांगोन बिफां लाइफांखौ जोङो मालाबाबो दानफायनो नाङा आरो ना दा बेफोर बेफोरबायदि बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा मा जागोन जोंनि आबहावाया मा गाज्रि जालांगोन आरो दा बिफां - लाइफांनिफ्रायनो जों सुबुं माहारिया मा खालामो अक्सिजेन गेसखौहाय मोनो जों जेखौ बिफां लायो बेखौहाय मा बिफांनिफ्राय जोंङो मोननो हायोना बेनिखायनो जोङो बिफांखौहाय गायनो नांगौ आरो मालाबाबो दानफायनो नांङा दा बिफांङा बिफां लाइफांङा जोंनो मा मा होयो होनबा जोंनो बे फिाइ सामथथायबो होयो जों बिफां लाइफांनिमफ्राय फिथाइ सामथायाइ मोनो मोननो हायो। आरो गरमावहाय जोंङो मा मोननो हायो बिफांनिफ्राय सायख्लुम मोननो हायो बिनिखायनो जोंङो बिफां मालाबो दानायनो नांङा दा ज जाय मानसि बिफांखौ दानफायगोन ना फांसे बिफां बे मा खालाम नांगोन बिफां दानफाय फ्लांबानो जिथा गायनानै दोननो हानांगोन आरो बेबायदि आरो अब्लासो जोंनि आबहावाया मा एबा समानथायाव थागोन दा आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंङो खालि बिफां - लाइफां गायनांगौ बेल' नंङा जोंङो मा खालामनांगोन आबहावाखौ समानथायाव लाखिनो थाखाय जिब जुनार गासिखौबो जोंङो रैखा खालामनो नांगोन ना दानि जुगावथ' जोंङो जिब जुनारफोरखौबो गोबां रैखाथि होनाय नुनो थांसै गो गोदोनि समफ्रावथ' जोंङो जिब जुनारफोरखौ बारा बेबायदि रैखा खालामनायखौ नुनो थांङामोन बुथारला बायनाय बेबाय आरो जोंङो दाउसिन दाउला बुथारनाय बेफोर गासिखौबो जों थानो नांगोन अब्लासो जोंनि मा आबहावाया मा समानाव थागोन मानोना दावउसिन थि दावउलाफोरासो जोंनि बेथि सुबुं माहारिया मावनाय आबाद जे बेफोरखौहाय बेफोराव माखासे एम्फौ एनला बेफोरखौहाय मा जानानै फोजोबो नंङा होमबा दा बेनिखायनो जोंङो दाउ दावउमा दाउसा दाउफोरखौबो जोंङो मालाबा माग मा बुथारनो नांङा आरो आरोबाव जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोंङो मा खालामो दै दैयाबोथ' जोंनि थाखाय थांनानै थानायाव जोबोद गोनां गासिबो फोरनि थाखायनो मा दैया जोबोद गोनां नङा होनबा दा बे दै खौबो गोबां बेबायदिनो सुबुंफोरा मा गुबुंले खालामगासिनो दंङो जोंङो नुनो थांङो जेरै फ्लासथिग दाखोर दाला गारनाय गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दंङो आरो गुबुंले खालामगासिनो दंङो दा जोंङो बे बुहुमाव था नाय बांसिन दैयानो मा जोंनिया मा बिलोफ्राव मोननाय एबा बेबायदिनो माखासे दैफोरा जोंनिया लोंजाखाया आरोबाव जोंनि सुबुं माहारिया लोंजाग्रा दैयानो मा थाम जौखोन्दोआल' जोंनि मा सुबुं अनजिमाया लोंजाग्रा दै न अब्ला जोंङो बेबायदि दै जों गुबुंले खालामबाय थायोब्ला जोंनि लोंनाय दैखौ गोग्गो दैखौ जोंङो बोरैहाय मोन ना होनबा नोंथांङा बेनिखायनो जोंङो मा बेफोरबायदि दैमा दैसायाव दाखोर दाखोर दाला गारना आरो बेबायदिनो गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ गारनाय बेफोरखौ जोंङो होबथानाया गोनांथार आरो दा आरोबाव दैमा - दैसानि अनगायैबो जोंङो मा खालामनो हायो जोंङो मा हा जोंनि बे हा बे हायावनो जोंङो सुबुं माहारिया थांनानै थायो आरो बे हायावनो जोंङो मा गोबां आबादफोरबो मावनानै जायो नंङा होमबा बे हाखौबो जोंनि सुबुंफोरा दा लासै लासै बेबायदिनो गुबुंले एबा मा हाखौबो मा खालामगासिनो दं खहा खालामलांगासिनो दं जेरैहाय मा रासायनारि हासार बाहाय नानै बेबायदिनो जेरै एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो हाग्रा थैनायनि मुलि बेबायदि गोबां हासार बाहायनानै मा जागासिनो दंङो जोंनि हानि गुन एा हासारा मा लासै लासै मा जामलांगासिनो दं आरो बेजोंनो मा जाखो जोंनि गासैबो मा हाफोरा बेबायदि गुबुंले जानायाव मा जाखो आबाद मावनायावबो गोबां मा होनो जेंनाखौ सोमजिनाय नुनो मोनो जेरै मा माबा मोनसे आबाद मावोब्लाबो बेहाय जोंङो मा बारा मोजां जानायखौ नुनो थांला जेरै मोनसे आबाद माव अब्ला जों बेयाव गोबां रोखोमनि हासारफोर जेनेबा एम्फौ एम्फौनि मुलि बेफोरखौ होआब्लानो जोङो मा आबादफोरखौनो मोननो हाला बेबायदि जासग दा बेफोर मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय आबाद मावग्रा सुबुं खम जाबाय दा जा साफा सानै मावो बिसोरनि थाखाय मा आबाद मावनो थाखाय गोबां हा नांगौ जायो बे गोबां हा हायावहाय जोङो मा आबाद मावो बेनिखायनो मा आबादखौ मोजाङै दिखांनो थाखायनो मा खालामो गोबां हासारफोरखौ बाहायो आरो बे बेबायदिनो जोंनि आबहावाया लासै लासै गुबुंले जाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां दा बे आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखायनो जोंनो मा सरखारा मा मोनसे बिफां फुलि गायनाय मोनसे बिदि बिफां फुलि गायनाय सान जेरै बा जुलाइखौहाय जे थि खालामनानै होदों दा बे बोसोरफ्रोमबो बा जुलाइआवहाय मोनफ्रोमबो फसंथानावनो बिफां लाइफां गायनांगौनि थाखाय मा सरखारारा बिथोन होदों आरो बेजोंनो जोङो मा खालामनो हायो जोंनि आबहावाखौ माखासे समानावहाय लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो दा नोंथाङाबो जों बे जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै बा नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा
हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों सावरायजागोन ना ए दानिया आङो बुंलांसै बिदिबा
औ
बर'फोरनि आबादारि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्राथ गोबां आबाद मावोोना बर'फोरनि आबादफोरानो आबाद मावनायफोरा जाबाय माइनि आबाद आबाद सबबाय हारिनि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद फिथाइ सामथाइनि आबाद औवा खु सेर बायदि बायदि गय बिफां गोबां आबाद मावोना बर'फोराथ बेफोरनि गेजेरावहाय माइनि आबादानो गाहायथार आरो माइखौ जों माबायदि गायनांगौ बेखौथ मिथिखायो जानांगौ नों
औ औ मोनथियो
माइनि आबादखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो खोथियाखौ फोग्रोनानै लानांगौ आरो खोथिया फोग्रोनो थाखाय जोंहा माइज्लिखौहाय दैयाव सोमनानै लानांगौ बेनि उनाव एसे दोनहाबनानैहाय जोङो जेब्ला खोथिया फोनो होनबा जोङो हा हालेवनांगौ खाराय नांगौ सामार होनांगौ बिदि खालामनानैहाय जोङो खोथियाखौ फोग्रोयो आरो खोथियाखौ फोनानै जेब्ला खोथियायाहाय एसे जौवबो जेब्ला गायजा जानाय बायदि जायो अब्ला जोङो दुब्लियावहाय बोथोर नायनानै जेब्ला अखा हानाय बोथोर जायो अब्ला जोङो बे दुब्लि माइ गायग्रा दुब्लिखौबो सिगावहाय सामार होग्रोयो बिनि उनाव खार रायो बिनि उनावहाय फोमोननाय बायदि हालेवनानैहाय जोङो बे खोथियाखौ फयो फुयो आरो आयजो माहारिफोरा खोथियाखौ हुखांनानै जोङो दुब्लियावहाय जे हाया हालेवनानै मोनबाय अब्ला बेवहाय जोङो गायो माइ गाय माइ गायनाय समाव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद रंजा बाजायै गायनायखौ नुयोमोन गोदो गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखालाव आथिखालावथ बांद्राय माइखौ जोङो गायनायखौ नुला बबेबा बबेबा जायगायावहाय थ जोङो आदि होनायसो नुसै दाथ' बे माइ गायनायखौ माइ गायनायजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा गासैबो बे माइ गायनायावहाय जेनाखि खामानि मावलांनांगौ जायो बेफोरो खामानिफोरखौहाय जोङो बर'फोरा रंजा बाजानाय फोरबो महरै खुंनाय जायो आरो
औ
सिगाङावहाय जोङो हालेवजेनन्नाय एबा हाल जुरि जेननाय बेखौबो जोङो मोनसे फोरबो महरै लायो जोंनि बर'फोरा हाल एवजेननाय बा हा हा हाल जुरिजेननायाबो बर' फोरनि मोनसे आबादारि फोरबो होननानै जोङो साननानै लायो आरो सरासनस्रायै हाल जुरिजेननायखौ बाराय खर' अदेबानि मंगलबार आरो सुनिबार खालि जागायजेननाय जायो जायो आरो जि जायगायावहाय हाल एवजेनगोन बेयाव मोसौ हालखौ जुरिनानै हाल हालुवा खुलुमनानै सानजा सोनाब गोलाव गोलाव हालेवो आरो बेनिफ्राय जोङो गसा लायो गसा लानायावहाय गसा लानाया जादों माइ गायग्रा हिन्जावफोरनि फोरबो हिनजावफोराहाय बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो जेनेबा माइखौथ' हिनजाव हिनजाव माहारियासो गायो नालाय हालुवाया माइ गायनो फोमोननानै दोननो हायाव न'खरनि गाहाय हिनजावा आखाइयाव खोथिया लानानै सानजा सा खनायाव हाखौ खुलुमनानै गायजेनो बे समावनो गुबुन गायग्राफोराबो हाब्रु लानानै गायजेननाय हिनजावखौ हाब्रुजों खुुबैनानै बायदि मैया खोथा बुङोमोन आरो गोदोहाय दाथ' बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो बारा नुबांला बिनि उनावहाय जोङो माइखौ गायखां थांबा नांगाल जांख्रा होननाय मोनसे फोरबो खुङो जे दिनावहाय जोंहा माइखौ गाय खांनानै जोबथा दिन जाबाय होमबा जोङो नांगाल जांख्राखौहाय खुंनाय जायो आरो बे नांगाल जांख्रा फोरबोआ हालुवाफोरनिब्लाबो हिनजावफोराबो गोबां बाहागो लाफायो हालेवनाया जोबखालि हिनजावफोरा दुब्लि बारियाव जौ लोंनानै नांगोल जुंगालफोरखौ लावथिजों थे थे थाथा बुनानै रंजा बाजायै जौ लोङो बे जौखौहाय माइ गायग्रा हिनजावफोराबो बाहागो लाफायो जौ लोंफायो बेबायदि जोबोद रंजा बाजायै जोङो नांगाल जांख्राखौ खौहाय हगार हरनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला माइयाहाय मोननोसै अब्ला जोङो मा खालामो नो बाख्रि गायखननाय हाबाफारि मोनसे बेखौबो फोरबो महरै लायो बे फोरबोआ माइ गायग्रा हिनजावफोरनिल' माइ गायग्रा हिन्जावफोरा माइखौ गायजोबनोसैबा सा सोनाब खनायाव दखरसे जायगा दोनखायोनो बे माइ माइ गायखांनाय समावहाय माइ गायजोबखालि मोजां बार नायनानैहाय जेनेबा समबार बुधबार ब्रिस्थिबार बेबायदि बारायावहाय
ओ बेबायदि बारायावहाय न'खरनि गाहाय हिन्जावा बे जायगा दोनखानाय जायगायावहाय बे माइखौ गायहैयो आरो बेखौ बेखौनो बाख्रि गायखन्नाय बुङो बिनि उनाव जोङो माइखौथ' गायनानैल' जायाना बिनि उनाव जोङो माइखौ नायनांगौबो जायो माइखौ जोथोन लानांगौबो जायो माइनि माइयावहाय जोङो बायदिसिना हासारबो होनांगौ जायो एखमबा समाव माइयाव एम्फौबो जायो नालाय माइयावहाय बायदिसिना हाग्रा रज'योबा जों हाग्राफोरखौबो फुनानैबो होनांगौ जायो बेखौबो जोङो माइ नाय हैनाय फोरबो महरैबो खुंनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो माइआ जेब्ला मोननोसै अब्ला माइनाव लायनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जायो आरो बेफोरबादियैनो जोङो माइ गायनाय बे आबादफोरखौहाय मावनाय जा जायो बिनि सोमोन्दै आङो नोंजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय मोनबाय औ दे नोंथां होनबाय